नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां
आबाद होननानै बुङोब्ला औ नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमै आबाद मावनाय जायो। ओ दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद बेनि अनगायैबो खायसे दैज्लां बोथोरावबो मैगं थाइगं गायनायखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो।
दां
आरो मेसें बोथोरावबो थिग बेबाददिनो खायसे मैगं थाइगंफोर जेरै बेसर। बायदिसिना आबाद मावनायखौ जोंनि हेलाव नुनो मोनो। देज्लां बोथ नि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो होननांगोन।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा दैलां बोथोर नालाय। दैज्लां बोथोरनि आबाद मावो जेरै ओ माइ बि बिनिफ्राय आरो जायगा लाना जायगा। जायगा लायना जायगा दैया एसे खम जायो नालाय बे बेफोरबायदि हायाव गोजौ हाफोराव गोबां उपेरा खेथि मावनाय जायो जेरै जिंखा लाव लेस्रा भिन्दि गोबां मैगं थाइगं उपेरा उपेरा आबाद मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। बांद्राय बांद्राय मावनाया उफेरा आबादखौनो मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव दैया एसे दैनिबो आंखाल जायो नालाय नोंथां। नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव उपेरा आबाद मावो ना मावा नोंथां।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो उफेरा आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो दैज्लां बोथोर समाव नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो खायसे खायसे बोरि हाफोराव बेबायदि
औ नोंथां।
लेस्रा।
औ।
भिन्दि।
औ।
आरो जिंखा बेफोर बायदि बायदि रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
अ' नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो गोबां। गोबां उफेरा खेथि मावनाय जायो बिदिनो। दाबसे दाबसेयावल' नङा गुबुन माने जायगाफोरावबो बिदिनो बोरि हा ओनसोलफोराव गोबां ड्रागन आबाद मावनाय जायो तरमुस गायो स्ट्रबेरि गायो गोबां माने जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव। बिदिनो रां आरजिनायनि खाबुखौ मोन बानायना लानो हायो आरो। मानसिफोरा नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव गाहाय आबादा माइ आबादानो ना नोंथां? हेलौ नोंथां।
हेलौ। हेलौ।
अ नोंथां अ
खोनादोंना नोंथां
खोनादो दे नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोल जा माइ आबाद मावो होनना बुंदोंमोन नोंथाङा नंङा होमबा
औ नोंथां ओं
माइ आबाद मावनायनि सिगां मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेब्ला बैसागो बोथोर सफैगोन अब्लानिया अखा अखा हाजेननाय जायो नालाय नोंथां बेयावनो जोंनि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा गिबियावनो हाफोरखौ खारायग्रोनानै लानाय जायो बेजों लोगोसे साननैसोनि उनाव आरो एवफिननाय जायो बेखौ एवफिननानै खनथाम खनथाम एवो खनथाम एवखांनायनि उनाव बिदिनो सुबुंफोरा ओनसोलनि सुबुं फोरा माइज्लि जाय खोथिया जोंङो खोथिया फोनाय जायो माइज्लिखौ लानानै बिदिनो खोथियाया जेब्ला देर माससो देर मास नंङाबा मास मोनसे बेफोरबायदि जायोब्ला सुबुंफोर लिंनानै खामानि मावहोनानै बै खोथियाखौ फुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोंङो फुखांनायनि सानसे थायोब्ला मोजां जायो आरो माने गायनो मोजां जायो नालाय। सानसे थाखाखांनायनि उनाव। बिदिनो साब्रै साबा बहाबा दसजन गाहाम सुबुंफोरखौो लानानै जोंङो माइखौ गायनाय जायो गुबुनफोर गुबुन ओनसोलाव माइखौ दानि जुगाव मेचन जबो गायनाय नुनो मोनो आथिखालाव दा जोंनि ओनसोलाव दा सान्दि मेचिनजों गायनाय जाथवाखै आरो नोंथां नोंथांमोननिथिं माबायदि बिदियै गायनाय जायो माइखौ इसे फोरमायनाय नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला बैसागो बैसागोनि उनाव अखा हागोन अब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा हाफोरखौ खारायनानै लाग्रोनाय जायो
औ
आरोे थांनायनि उनाव नेक्स्टआव खामार होनाय होनना बुंङो बेबायदिबो खालामनाय जायो बिदिनो खननै खोनथैनानै गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोना लानाय जायो
औ नोंथां
होनना बुंङोब्ला जोंनिया खथियानि खोथिया फोनो थाखाय बोसोरसेनि सिगांनो जोंना खायसे माइलि जायखौ होनना बु बुङो खौ बुथुमनानै दोनखाग्रोनाय जायो आरो माइ जेब्ला खोथिया फोगोन बेनि सानथाम एब्रैसोनि सिगां खोथिया फोगोन खालिनि सानथाम सानब्रैसोनि सिगांनो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बे सोमनानै दोननाय मायजलि जेब्ला खोथ थिया फोगोननि सानसे सिगाङाव दैनिफ्राय थिखां थिखांनाय जायो। आरो बेखौ जेब्ला खोथिया फोगोन अब्ला बेखौ हालेवनानै फुंनि समाव हालेवनानै बेलासिनि समाव बै माइज्लिखौ बे खोथिया थोलियाव एबा दुब्लियाव सारनानै होनाय जायो। जायखौ खोथिया होनना बुंनाय जायो। आरो बे खोथियाखौ जेब्ला फोनायनि नैजिबा एबा थामजि बेनि उनाव बेखौ फुनानै माइ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव हौवासा आरो हिनजावसा बिसोरखौबो खोथिया फुंनायखौ नुनो मोननाय जायो। खालि हौवासा र' हौवासा थिया फुनाय बेखौ नुनो मोना। हिन्जावसाफोरखौबो खोथिया फुनायखौ नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव आरो बेखौ फुखांनानै आखा आखा खानानै बेखौ माइ गायनाय फोथाराव लांनाय जायो।
औ नोंथां।
बेनि उनाव आइजोफोरा माइ बेखौ खोथियाखौ माइ गायनाय जायो।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेदि खालामो नङा होमबा नों
अ' खालामो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बोराय बुरै बोरायफोरा एसे बारा हाला हालाबाबो थेवब्लाबो बिसोरबो मावनाय जायो। ओ जेरै आलि खोनाय खोथिया नाय बिदि खामानिफोराव हेफाजाब होयो बोराइफोराबो। ओ आइजोफोरानो बांसिन खोथिया फुनाय गायनाय बेफोर मोननै खामानिखोबो आइजोफोरानो बांसिन मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां सेंग्रा सिख्लाफोरा उम दे नोंथां। अ सेंग्रा सिख्लाफोराबो कलेज आरि स्कुल थायो नालाय जेब्ला गरम बन होनाय जायो बेयाव बे टाइमाव सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओरैनो थायालासे ए ओ दुब्लिनि खामानिफोरखौ मावनाय जायो। जाय खामानिफोरानो जाबाय खोथिया फुनाय आलि खोनाय माइ गायनाय बेफोर बायदिसिना ओ खामानिफोरखौबो सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मावनाय जायो आरो। टाइम मोनोब्ला फरायसालिखौ बन्द' मोन बा
नंगौ नोंथां आरो नोंथां जोंनि ओनस लाव आथिखालाव मोसौजों हालेवनायनि अनगा आथिखालाव टेक्टरजों हालेवनायखौ बांसिनै नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जाया नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो टेक्टरजों हालेवनाय खौ नुनो मोनो ना मोसौजों हालएवनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुंफोरानो दानिया ओ टेक्टरजोंसो हाल एवनाय जायो गोदोनि सुबुंफोरा हालजों ओ मोसौजों हालजों नांगोलजों एवोमोन। दा बेखौ नुनाया बिराद जाबाय नुला होनब्लाबो अरजाया नोंथां। दा टेक्टरजोंनो गास सैबो गायो गासैबो खामानिखौनो ट्रेक्टरजोंनो मावनाय जायो माइ आबाद मावनायाव नोंथां लोगोसे उपेरा आबाद मावनायावबो बै टेक्टरखौनो बाहायनाय जायो। खामानियाबो थाब जायोना नोंथां बिनि खाय टेक्टरखौनो गासैबो ओनसोलनि सुबुंफोरानो बाहायनाया बांद्राय जाबाय नोंथां।
नोंगौ नोंथां। नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बै ओ माइ गायखांनाय एबा जोबनाय समाव खायसे गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि हाल जांख्रा जानाय नेमा दों। आथिखालावबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय मोननाय दे नोंथांमोननि ओनसोलावबो दङ नामा बेबायदि?
दङ नोंथां हाल जांख्रा गोदो गोदायनि बायदि गाजा गोमजायै जानायखो एसे खम नुनो मोनबोबाय। बयबो समान समान जोबो। खामानिफोरा समान समान गायनाय फुनाय जायो टेक्टरजों हालेवनायनि थाखै बिदिनो ओ हाल जेब्ला माइ गायखांगोन अब्लानि हाल जांख्रा बयखौबो लिंनानै गामिनि सुबुंफोरखौ लिंनानै गायनाय फुनाय खामानि मावग्रा सुबुंफोर खौ लिंनानै बिदिनो ओ जाहोनाय जायो ओ जाहोनायखोनो हाल जांख्रा होननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ माइ गायखांबाय खामानिया जोबबाय बिदिनो गाजा गोमजायै दामनाय देनाय लानानै बिदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो हालजांख्राखौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव। नोंथांमोननियावबो खालामोना नोंथां?
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेब्ला माइ गायखांगोन एब्ला हाल एवखांगोन बेबायदिनो हाल जांख्रा जानाय नेम खान्थिखौ जोबोर गाजा गोमजायैनो खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। बयबो। न' सेरनि एबा गामि सेरनि दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोनथों नोंथां गोजोनथों नोंथां दे नोंथां।